हेलौ।
औ खोनाबाय?
ओ लासैसो खोनादों।
औ एखमबा बिदिनो खोनाखायोे ओमफ्राय खोनादों दा मोजाङै क्लियार?
ओ र' ओ दे। आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै?
नोंनिखौथ' खोनादों आं क्लियार
ए
ओमफ्राय आंनिखौ खोनाबाय?
औ खोनायो दे।
ओमफ्राय मानि सायाव रायलायनो नागिरदोंमोन आरो जोङो बर'नि दख'ना ना? ओरैनो दख'नाफ्रा दा बेसे बेसे दाम थाय मार्केटफ्राव माबादि लानानै माबादि?
दखनायाथ' ओ मा होनो बे दानाइया दाम गोसा आरो बै गोदान गोदान मडेलनि ओंखारोना बेफोर दाम गोसासि सिम दाबादियावहाय। ओमफाय ओरैनो बे सिमपोल सिमपोलफ्रा एसे खम लायो आरो।
औ मेसिनजों दानाया दाम गोसा जायो नामा?
हो?
मेसिनजों दानाया दाम गोसा जायो नामा?
मेसिनजों आबो माने माबाजोंसो हिसाब बे आगर ओमफाय ओ मा होनो आलदा आलदा माने गावबागाव डिजाइन जोंसो हिसाब।
ओमफ्राय नैबे दानायफोरखौलाय मा मा दख'ना होनो? नामफोरखौ मोनथियो नामा एसे?
दानायखौथ' आं बारा मोजाङै मोनथिया। आंथ' बिदनखौल' बांसिन गाननाय जायो। बेखौ मोनथिगौ ओमफ्रायहाय ओ मा होनो खुन्दुं गुबै थायो नामा। ओमफ्राय बिदिनो दंबावो मेरला।
आं मोनथिनो औ खोनादों आंनिखौ खोनाहैयाखै नामा?
औ इसे बिदिनो खरा लायराय होमबा खोनायो।
साउन्डखौ फुल होनानै लालाय।
उम औ दे।
आं खोनानाय बादिबाथ' जेन'बा माइदि दख'नाया दाम गोसासिन होननानै मोनथियो आरो बे माबा माइखौ माबा माइलायनो ओंखामखौ माबानानै रुयो जे। ओमफ्राय बेखौ माबा आगर गुबै दावराइ मोख्रेब माबा माबि दायो बिसोरखौ दाम गोसा होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय गाननोबो मोजां थायो नामा? एकदम फ्राद जायो बेबायदि होननाय खोनादों आरो। नोंनाव बेफोरबादि दख'ना गैया नामा?
आंनाव दङमोन बिदनाव होनाय ओमफ्रायहाय आंनि एक्सपिरियेन्सआवथ' ओ बे मा होनामोनलाय नोङो माइरं फुननायखौ मा होनामोनलाय?
माइदि होनाय।
औ औ माइदि होनाया बे माइदिया माने खारबानो जों सुयोना गानखांनानैहाय दख'नाखौहाय बियो जों गानखांनानै जेब्ला सुयो बिनि उनावहाय बे माइदियाथ' खारलांगोन ना जों बेसेबांनो सुयो। बे माइदिया खारोबाथाय जोंना दख'नाया एसे माने सिगांथ' फ्रात जायो ओमफ्राय सुनायनि उनाव बे माइदिया खारबाथाय एसे लुज जायो आरो दखनाया
माने बे गासिबो समजों लोगोसे माबा जालाङो नालाय ओंखायनो बिदि गुरै जालांबाय आरो बेबो बे माइदि होनाया न'आव दानायफ्रा जेन'बा। आमफ्राय जेन'बा बै मेसिनजों दानायफ्राबो माथो ओ माबा अबेबा अबेबा खनसे गानबानो गारजि जायो माबा गलाजोबो होननाय खोनादों ओमफ्राय गरमबो जायो नामा?
औ बिदिनो खुन्दुंफ्रा रुगुङावहाय गनाया गोरलै जायो। ओमफ्रायहाय बेबो बिदिनो खनसे सुबानो गाज्रि जायो दख'नाया।
एह बै आङो माबानो नैबे मा होनोमोनलाय मोनसे आगर ब्रेव ब्रेव थायोना बिदिखौ एसे मोजांसिन मोनो आरो नायनो ओमफ्राय बै हाबाफ्राव गानग्रा गोदोनि बर'फोरनि हाबायाव गानग्राया माबा दख'ना थावसि बेखौ मिथिगौना?
औ मिथिगौ।
औ गोजा जायोना बेयो दा बेफोरखौ बेफोरबो मोजां बिसोरखौबो मोजां नुयो आरो ओमफ्राय दा दानि हाबाफ्रावथ' बारा गाननायखौ नुला माथो। बे डिजाइन माबा खालामनाय मेसिनजों दानाय दख'नाफोरसो गानो ओमफ्राय बे हाबायाव गानग्रा दख'नाफोरनि दामालाय बेसे बेसेथो
बिफोरो दा एसे बारायबाय जानो हागौ सिगांथ' बारा नङामोन। दाथ' हेन्दमेडबा दाम जायो नालाय। ओंखायनो बिदिनो वान थावजेनफोरसो थांबाय खोमा।
अवान थाव अवान थावजेनल' लायादां माथो थार्टिफाइभ फर्टि बेबायादि खोनायो।
ओ आंथ'
हाबायाव गानग्राफोरखौ बै हाबा गिदिर गिदिराव गानग्राफ्रा
एह। आंथ' मिथिया नै नों नोंथां खोन्थानायखायसो मिथिबाय आङो।
एसे दाम गोसा गोसा जायो होननानै मिथियो आरो दा हाबा गिदिर गिदिरफ्राव गानो जे बिसोरो फिफ्टि थावजेेन फर्टि थावजेेन बिदिनो फिफटिन थावजेन अनेक भेराइटिस आरो ओमफ्राय गोदोनि बे दख'ना थावसिखौथ' गानखालाना हाबायाव। एकदम दाम गोसा गोसाखौसो गानो।
ओमफफ्राय बे फिफ्टि थावजेेन बिदि दामनि दख'नाया माने सिम्पोल जायोना आगर एरनाय जायो।
बे फट'फ्राव नुलाबाय ना हाबायाव बेबादिनो आंबो बारा मिथिया बिसोरनि नामखौ मा दख'ना होनो जों ख्लाब जोंख्लिब जायो आरो एसे
आतसा।
बेबादि
लरिक्स होनाय नामा?
लरेक्स होनाय माने मा होनो बिदिखौ आं बै खुन्दुंनि फेब्रिक बे माबाखौ मा होनो खुन्दुंखौ मिथिया बेखौ माबादि जायो। जिखुनु आं नुनायाव एसे गरमसो नुयो आरो बे बुस्थुखौ दख'नाखौ ओमफ्राय नैबे दानायफोरखौबा थान्दा नुयो।
औ औ आंबो बारा नलेज गैया। दख'नानि बारे जिखुनु रोजा नुयोबाथाय गरम जाखायो दख'नाया।
औ।
औ। म
ओमफ्राय नैबे दख'ना फोर माबाया मा होनोमोनलायबाय जे सोंनाय बिदनफोरा आलदा आलदा आलदा खालार मिक्स खालामनानै बानाय जे बेफोरखौ मारैबा बर'फोरा गानबा एकदम मोजांसिन नुयो आरो ओमफफ्राय बै जिखौ गानबाथ' दे माबा मेचननि बेबो मोनसे केटेगरि जाबाय ओमफ्राय नैबे जोंनि कालसारनि जाहैबाय आरो नैबयो मेसिनजों बानायो हेनदमेडसफ्रा
औ।
बिसोरो ओमफ्राय
आंनि साननायावबाथ' सिमपोलानो साबसिन नुयो दख'नायावहाय
औ
आगरफ्राबो एसे मिडियाम साइसनि जेनेबा गिदिर गिदिरबो नंङा। फिसाद्रायबो नङा बिदिया साब फिन नुयो आरो आंनि हिसाबाव
औ ओमफ्राय दाना बहाबा बहाबा गामसायावबो माथो आगर एरलाबायनाय नुयो बेबायदि गामसा आगर एरनायफ्रालाय बेसेबां बेसेबां दाम लायो जाखो
आं लास्ट टाइम बायनायावथ' फासस' लादोंमोन
फास्स' लायनाा ओमफ्राय बिदिखौ आखाइजों दायो ना मेसिनाव बानाय जाखो
मेसििनावसो बानायोदांं आं हाजो आगरनिखौ बायदोंमोन गोथां खालारनि आगरा गुफुर खाालारनिमोन
बेखौ फासस' लादों आरो।
औ।
औ बिदिनो मेचिनावबो दानाय थायो खोमा ओमफ्राय आखाइजोंबो दानाय थायो खोमा
औ।
औ
ओमफ्राय बे गस्ला दाना दख'नानि बाददि गस्ला गस्लाबो बानायोना ओमफ्राय आर'नाइनि गस्ला बेफोरो
अ औ औ औ आंबो नुदोंमोन
बेफोरो जेनेबा बेसिबां बेसेबां दाम लायो जेनेबा
बेखौथ' आं बायफेराखै इसे बुरजायानो लायोदां बै हौवाफोरनि सार्टबो ओंखारदोंना सार्ट वासकट थ' दंखायोमोन गोदोनिफ्रायनो दा सार्टबो ओंखारबाय ओमफ्राय मा होनो बिदिनो बानायजोबो दाना आबै हाजो आगरखौहाय गस्लाफ्राव होनानै ओमफ्राय ओ आखान्थि गोलावबो मोनो सार्टआ आखान्थि गुसुंबो बिदिनो गोसोम बिदि दाम गोसानिबो थायो दाम खमनिबो थायो दाम खमना बारा मोजां जाया। सोदा नो फेब्रिकआ मोजां जाया फाथ्ला फाथ्ला जायो रिबन बायदि
बै इन्दिनियाबो मोजां जागोनदां इन्दिनिखौ एसे माने मानलु मानलाफ्राबो इन्दिनि जि गानबा खारो होननाय खोनालाबायदों। नंबगौना नङा मोजाङै कनफार्म नङा आरो खिन्थु बेखौ आंबो बायनायनो सानदों खिन्थु बायनाय जाथ'वाखै आरो माने दामाबो एसे बुरजाय नालाय थ्रि थावजेनन गाहाम फर थावजेन गाहाम बेबायदि होनो आरो मार्केटआवहाय ओमफ्राय बेसेबां एसे एनै डिसकाउन्ट मोनगोन खोमा एक्स' दुइस'सो
औ इन्दिनाथ' इन्दि ओमफ्रायहाय जोंनि बर'नि आगरखौ बे हाजो आगरखौहाय होदेरनायाबो बिराद साइज नुगोनथ' आरो बिदिखौ मोनगोन ना दखानफ्राव
मोनगोन खोमा बेखौ मार्केटाव माबाबा ओ गिदिर गिदिद हल-हलसेलारफोराव थांब्ला मोनगोनदां नैबे फिसा फिसायावथ' थाजोबा बुस्थुफ्रानो स्टकआव थ दोना बेखौ
औ औ दानियाथ' दख'नायाबो गोदान गोदान आगर ओंखारथारबाय नामखौनो गोसोआव थालाय लाङा
औ माबा माबि दस्रा दस्रा कम्पानिसफोर बानायबाय ना
औ बिदिखौबो गाननो लुुबैयो आरो गोदान ओंखारनाय खोनाबाथाय नाथाय बांसिनानो दिडिसपइन्ट खालामो आरो बिदिनो खनसे सुनायावनो गाज्रि जानाय बिदि जायो।
औ
बिनिखायनो बायनोबो बालायलाङो
औ दे बिदिब्ला मालाबा सम मोनबा रायज्लायफिनसै
औ औ औ दे